हेल'
गोजोन फुंबिलियाव नोंथांनिसि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासि हरनाय जाबाय
दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बेट अपिकआानो जाहैबाय फिथाइ सामथाइ
औ औ
फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' जों बयबो मोनथिखायो फिथाइ सामथायाइखौथ' जों जायो फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो जोङो गोबां बिदि सत फोरखौ जोङो मोननो हायो। फिथाइ सामथायाइआ बिदि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो मोनो गोबां फिथाइ सामथाइफोरफोरखौ जेरै आफपेल आंगुरफोर थालिरफोर बेफोरो जोंहा लागै मोजां देहानि थाखाय बिदि भिटामिनफोरखौ जोंनो होयो। आरो बेफोरखौ जानानै जों गोबां बिदि सक्तिफोरखौ जोंङो मोननो हायो गोबां बिदि बेरामिफोराबो ओंखाम जानो हायै बेरामिफोराबो बेबायदिनो फिथाइ सामथायाइखौ जानानैनो बिदि मोजां देहाखौ मोननो हायो जेराव जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै गोबां गाबफोर दङ गोसोमफोर गोथांफोर गोजाफोर बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोरहाबो गोबां बिदि रोखोमनि गाबफोर दङ आरो बिनि सुवादाबो गुबुन गुबुन थायो जेरै फिथाइ सामथायाइफोरखौ नायनो थांङोब्ला गोखै दोङो गोखा दोङो आरो बिदिनो गोदै दोंङो बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि बायदि सुवादनि बिदि फिथाइ फोर दंङ आरो दैस्रु फिथाइफोरबो दंङ जेरै जोङो नायनो थाङोब्ला गोखा फिथाइखौो जोङो नायनो थाङोब्ला जेरै सिलेखाफोर बेफोरखौ जुदि जों जायो अब्ला जों गोखा मोनो नाथाय सिलिखायाबो मोनसे मुलि बादि जेराव जों गोबां खामानियावनो गोबां बिदि मुलिखौ बाहायो बे सिलेखाखौ जेरै खानायनि दावाइफोर बानायनाय एबा उदैफोरनि दावाइफोर बानायनाय बिदि गोबां खामानियावनो जोङो बे सिलेखाखौ बाहायो आरो जोंङो सिलेखाखौ बायदि खामानियाव बाहायनो हायो जेब्ला जोंहा गोब्राब बिदि उदै सानायफोरा जागोन अब्ला जोङो सिलेखाफोरखौ जायोब्ला जोंङो मोजां देहाफोरखौ जोङो मोननाय बाददि मोनगोन एसे आरामाव फैनाय बाददि मोनगोन जोंङो सलिखााखो जायोब्ला आरो बि बिदिनो गोोरै फिथाइथिं नायनो थाङोब्ला बेबायदि गोबां फिथाइफोर दङ आरो गोखै फिथाइखौो जोंङो नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जलफबायफोर जलफबायफोरखौ जायोबा जों गोखै मोनो आरो बेफोरबो मोनसे सुवाद गोनां फिथाइ बेफोरखौ जानानैबो जोंङो गोजोननायबो मोनो आरो जोंनि देहाखौबो गोख्रोंबो मोनो नाथायां बांद्राय जायोब्ला बेफोरखौ बांद्राय बाहायोब्ला जोंङो बिदि लोमजानायफोरखौबो जोंङो मोननो हायो थाइजौ फिथाइफोराबो जेब्ला गोथाङाव जोंङो थाइजौ फिथाइफोरखौ जागोन नाथाय बेखौबो जों गोखै मोनगोन आरो गासै थाइजौआनो एखे थाया गुबुन गुबुन थाइजौफोरा बेबायदि गोथांब्लाबो एबा गोरलैब्लाबो बेबायदि गोखैखो जोङो मोनजाया जेरै खाम थाइजौफोरखौ जोंङो फिसा ब्लाबो जोङो बेफोरखौ जोंङो गोखैखो जों मोनजाया बिदि गोदैखौ जोंङो मोनजायो जेब्ला बियो मोनसिनगोन अब्ला गोदैसिन जासिगोन नाथाय जोङो नायनो थांङोब्ला बिदिनो गोखै थाइजौफोरखौ जोंङो जेब्ला गोथाङाव जों गोखै मोनजायो अब्ला बेफोरो मोनोब्ला गोदै जायो आरो जाथावना जायो बिदिनो जों बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरफोरखौ जोंङो जानानै नायोब्ला गोबां बिदि गुबुन गुबुन टेस्टफोरखौ जोङो मोननो हायो फिथाइ सामथाइनि जुग बिदिनो जोङो गोबां बिदि मुलिफोर आरो गोबां बिदि प्रटिनफोर बिदिनो जोंनि लानाय क्रिम मोदोमफोराव बेफोर फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो बानायजानाय
औ औ
आरो जों आमलाय फिथाइफोरखौ जों नायोब्ला मोनथियो आरो बेखौ जोङो जेब्ला जागोन अब्ला बेखौ खैरोम दैैरोम मोनगोन गोखैहां गोखाहां बेफोरखौ जोंङो जेब्ला जाखांनायनि उनाव जोंङो दै लोंङो अब्ला गोदै मोनो आरो बे आमलाइखौ जोंनि गासै दावाइफोरावनो गुबुन गुबुन दावाइफोर बानायनायाव बाहायनाय जायो जेरै उदै सोनाय दावायफोरावबो बे बाहायनाय जायो आरो खानायनि दावाइ खानाय गनायफोरनि दावाइ बेफोरखौ बानायनायावबो जों बाहायनाय जायो। आरो फिथाइ सामथाइफोराबो गोबां बेबायदि दङ। जायखौ जोङो ओंखामजोंबो जानो हायो आरो। बिदिनो गोबां मानसियानो मोजां देहा गोग्गोमखौ मोननो थाखाय बिदि थालिरदों ओंखामफोरफोरखौ जायो। जायनि जाहोनाव मोजां देहाखौ जोङो मोननो हायो आरो नायनो थांबावोब्ला जोङो रैमालिफोरखौबो जोङो मोनथियो रैमालिफोरखौ जोङो ओंखामफोरजों जायोब्ला बिदि मोजां देहाखौ जोङो मोननो हायो। आरो बिदिनो जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोरखौ जों नायोब्ला मोनथियो। आंगुराबो गोबां जतनि दङ जेरै गोसोम गोजा गोथां बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि गाब दोङो। बिदिनो आंगुराबो गुबुन गुबुन गाबनिनो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन टेस्टफोरा आलदा आलदा जायो। जेरै गोथां आंगुरनि रसा आ आलदा जायो आरो गोजा आंगुरनि रसाआ आलदा जायो। आरो गोसोम आंगुरनि रसा आलादा जायो बिदिनो गोबां बिदि गुबुन गुबुन थायो जेरै फिथाइ सामथायाइफोरखौ नायनो थांबावोबा जोङो नुनो मोनो। थाइबेंफोर बेफोरफोरखौ जोङो बिदिनो गोथाङै जानो हायो। बिदिनो माब्लाबाफोर जोंनि उदैफोराव बिदि उहुकफोर मोनोब्ला बिदि गरमफोराव जोङो मा जागोन मा थागोन जायोब्ला जोङो जेब्ला गेसफोर जायो अब्ला जोङो थाइबेंफोरखौ जोङो जेब्ला जानानै हरगोन होमबा होमबाना जोङो देहाखौ एसे थाजिम मोनगोन एसे मोजां नोंथाङा बेफोरनि बागै बेफोर फिथाइ सामथाइनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा।
फिथाइ सामथायाइ होननानै बुंनो थाङोबा जायबा आफपेल बा आंगुर बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव सोलाव मोननाय जाया थेवबो जोङो बेफोरखौ जोङो बायनानै जानो हायो। जेरै दालिमाव बायदिसिना बेलेग भिटिन आलादा भिटामिन ओमफ्राय आपेलाव आलादा आरो जायबा सेमप्रेंक बेयाव आलादा बुंनो थाङोबा जोंनि जोंनि गामि जायबा गामि ओनसोलाव फिथाइ सामथाइ मोनो। बेफोर फिथाइ सामथायाइयाव जोङो जायबा आलादा। जायगायाव ओ जायबा गुबुन गुबुन जायगा जायगानि फिथाइ सामथायाइ फैयोना जोंनि ओनसोलफोराव हाथाय बाजारफोराव बेफोरनिसाय जोंनि गामि ओनसोलनि फिथाइ सामथाइफोरा बांसिन भिटामिन थानायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो मानो होनबा जोंनिया मिथिंगायारि जोंनिया बायदिसिना हासार बाहायालासिनो जोंनि बे फिथाइ सामथाइफोरा बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोनजायो। जायबा बाहेर ओनसोलनि फिथाइ सामथाइ बेफोराव बिसोरो बायदिसिना मेडिसिन बाहायो। बिसोरो सानसे सानब्रै सानबादो मोननो गोनांखौ बिसोरो साननैयाव फोमोननानै लाना फैयो अब्ला बे बेफोर फिथाइखौ जोङो जायोबा मास जागोन साननानै ओरैबायदि बेनिखायनो जायबा बाहेर ओनसोलनि बे जाहबा आर बेफोरखौ जोङो जोबोद मोजां मोजांखौ नुनो मोनो खिन्थु जोंनि जायबा फिसा फिसा गामि ओनसोल बेफोरावथ' जोंनिया गैयानो होनना बुंनो हायो। बेफोरखौ जोङो बायनानैसो जायो थेवबो बेफोरबायदि मेडिसिन बाहायनाय होननानै मिथिबाबो जोङो बायनानै जायो मानो होनबा जों बेफोरो गामि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोना। जोंनि गामि ओनसोलाव
औ।
बायदिसिना मिथिंगायारि फिथाइ सामथायाइखौ जोङो नुनो मोनो बायदिसिना ड्रेगन डालिम ओमफ्राय मा होनो थाइजौ रैमालि बायदि बायदि दं आरो बाट गासैखौबो थ' फोरमायजोबनो हाया दङबाबो।
औ।
ओरैबायदि आरो बाथ्राया बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायलै
जोंनि गामि दखानफोराव जों नायोब्ला गोबां फिथाइ सामथायाइफोरखौ नुनो मोनो। आरो गोबां फिथाइ सामथायखौनो जोङो जोंनि गामि दखानफोराव जोङो मोननाय जाया।
औ।
जेरै जोङो नाय फिथाइ सामथायखौ माखौ मोनो एबा माखौ मोना बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोङो नु बो मोनो थालिर नालिंखर रैमालि बिदि थाइजौ खान्थाल बेफोरखौो जोङो सुमफ्रामफोरखौो जोङो न'आवनो मोननाय जायो। आरो आफपेल आरो आंगुर बेफोर दालिमफोरखौ जोङो एसे गामि दफनफोर एबा जायगायाव मोननाया एसे गोब्राब जायो। मानो होनोब्ला बेखौ गोजाननिफ्राय लाबोयो आरो गोजाननिफ्राय लाबोना फानफैयो नंगौ बियोथार जे जोङो हाथाय बाजारफोराव बेफोरखौ बायनानै मोनजायो। नाथाय जोङो बेफोरखौ फ्रेशयै मोनजाया खादान खादानानै जोङो बेफोरखौ मोजाङै मोनजाया बेखौ गोबाव दिन सानथाम सानब्रै बेबायदि गोजाननिफ्राय गोजान जायगानिफ्राय लाबोनाय। खौसो जोङो मोनजायो जाउनाव जोङो जिबायदि भिटामिनखौ जोङो मोननांगौ। बेबायदिखौ मोननो हाया बेबायदि जायोब्ला थेवबो जोङो बयबो मोनसे थिखायो नाथाय जायो थेवबो जोङो न'आव थानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ नायोब्ला बेबायदिनो सुमफ्रुमफोर नुनो मोनो नारेंखलफोर नुनो मोनो बिदिनो थालिरफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरावबो मोजां भिटामिन फोरा दङ थालिरफोराव बेफोरखौ जायोब्ला जों मोजां देहाखौ मोननो हायो आरो मोजां सखथिखौ जोङो मोननो हायो आफेलफोरखौ बेबायदिनो गोजान गोजान जायगा जेरै काश्मिरफोराव बेफोरखौ एदप्ट खालामो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव आफेलफोरखो आंगुरफोरफोरखौ बेबायदि गायनानै बेफोरखौ गोजाननिफ्राय जोंनि आसाम फोराव जोंनि जायगाफोराव दैथायहरो आरो बेफोरखौनो जों बायनानै जायो
औ औ
आरो बेफोरखौ जानानै जों जोङो मोजां मोनो थेवबो बेखौ जोङो खादान खादान मोनजाया आरो बेखौ बिसोरो दा मोननाय लोगो लोगोनो जोंनियाव हरा बेखौ थांहैसो हरो जोंनियाव आरो बेखौ बिसोरो गोबां बिदि मेडिसिनफोर बिदि मेदिसिन फोर होनानै दावाइफोर होनानै जोंनिसिम दैथायहरो आरो जोङो मो मोजाङै फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनजाया थेवबो जोङो जायगायावनो थाखानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला जोङो मोजां देहाफोरखौ जोङो मोननो हायो अब्ला दिनै समा गोबां जानानै फैबाय जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
नोंथासे गोजोननाय
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।